खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे
अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो?
औ नोंथां दंथ'यै दे फोरमायलाय
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन माने जे आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव नोंथाङा आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जोंना आबहावा गेब्रेंनाय बुङोब्लाथ' गोबां ओ गुवारै जायो आरो नोंथांनो आं एसे फोरमायनोसै ओ जोंना आबहावा गेब्रेंनाया माब्रै जायो होनोब्लाथ' जोंना ओ जेरै दारिमिनफोरनिफ्रायनो गुबै बुंनांगोन आरो ओ जेरै जोङो बिगियाननि जौगानायजों फारसेथिं नायोब्ला जोङो सुबिदाबो मोनदों नाथाय जोङो फारसेथिं नायोब्ला ओ जों खहाखौबो नुदों आरो जेरै जोंना ओ बिगियाननि जौगानायजों जोङो गोबां नोगोरफोराव गिदिर गिदिर दारिमिन बेफोर खुलिदोंमोनब्लाबो जोंना जा दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय थुङा बेजों जोंहा गोबां खहा जायो आरो जेरै जोंना ओ आबहावायाबो ख'हा जायो लोगोसे ओ बे गुबुंले बारहावाजों जोंना ओ आबाद फोथारफोरावबो गोबां खहा जायो आरो ओ जेरै जोंना गोदो गोबां जेबो हासार होआलासिनो आबाद जायोमोन जोंना आथिखाल समाव बेफोरबायदि गुबुंले जानायनि जाउनावनो आबाद फोथारखौबो जोंना ओ एसेबां गोदोनि बायदि मोननो थांला आरो जेरै हाफोराबो जोंना हामा जालांनो हमदों जेरै ओ दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गुबुंले दैनि थाखाय बिब्दिनो जोंना नायनो थाङोब्ला ओ दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय गुबुंले बारहावाजों जोंहा ओ बायदिसिना गिदिर गिरि बेरा बेराम जेरै केन्सार आरो बायदिसि जोना बेराम दंबावयो जेरै दैनिफ्रायबो जोंना जेरै ओ मेलेरिया जनदिस बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नाथाय जोङो ओ गोदोनिखौ नायनो थाङोब्लाथ' जोंना गोदो बेफोरबायसाखौ नुनो थाङामोन आरो। मानो होनोब्ला गोदो जोंना बेफोर दा आथिखाल समाव जेरै बिफांफोरखौ दानफायो ओ जोङो गोदो बिब्दि दानफायनाय जायामोन आरो बे जायनि जाहोनाव जोंना आबहावायाबो मोजाङै थायोमोन आरो।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जे बुंलांदों थिगखौनो बुंलांदों नङा होनोमबा नों थां जे जोंहा आबहावा गेबेंनाया जाहैबाय जोंना जों सुबुं माहारिनि दायखौनो होननांगोन नङा होमबा नोंथां
औ
माखासे जे जोङो कलकारखाना दारिमिन बायदिसिना सोरजिनो सोरजिनानै जोङो बेनिनो माखासे गुबुंले गेेसफोरा जोंनाव बार मडलाव साग्लोबनानै माखासे जोंखौ बेमार आजार बा गोबां खैफोद आफोदाव खोख्लैययो नङा होमबा नोंथां?
औ
जोङो आबहावा गेबेंनाय होनोबा जोङो मेइनलि जोङो बिफां लाइफां दानफायनायाव जोंहा गोबां खहा जाबोदों सिगांनिफ्रायनो नुबोबोगासिनो जोंनि जेरै बिदुं दुंनाय बिदिनो जे ग्लबिं ग्लबेल वार्मिं होनबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ आरो माखासे जे बे कलकारखाना कलकारखाना बा दारिमिनफोरनिफ्राय गुबुंले दै गलांनानै जों बेयावनो सि जोम थु सि जोम सुनाय बा दुगैनाय बेफोरनि जाहोनावबो जोंनि सुबुं माहारिनियाव माने बेमार साबफानायखौ नुदों आरो जेरै केन्सार होन कलेरा बे बेराम होन नङा होमबा नोंथां जे जोंथ' हान्था मेलानि थाखाय नोंथां बिफां लाइफांखौ दानफायनोल'सो रोंगौ जेन जोङो गायफिननो रोङा बेखौथ' जोङो नुबोगासिनो सिगांनिफ्रायनो
बेनि जाहोनाव जोंहा आबहावा गेब्रेंनायखौबो नुबोदों जानांगौ नोंथां खोनादोंना नोंथां हेल' खोनादों नोंथां हेल' नोंथांनिखौ खोनादिया माथो हेल' खोनादोंना नोंथां हेल' हेल' खोनायासै माथो नोंथां नोंनिफ्राय हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल'